हेलौ नोंथां औ नोंथां खोनादों खोनादों नोंथां। आतसा नोंथां आंनि आवाजखौ ख्लेयार खोनादोंना नोंथां? औ जोबोद क्लियार खोनादों आरो नोंथां आतसा नोंथां दाबो नोंथां आं नै ओरैनो दं नोंथां जिरायनानै दं गरमथार बोथोरा बेखायनो जिरायदों आं।
आतसा ओमफिय जानायफोरालाय जाबाय नामा नोंथां?
जानाया फुंनियाथ' जाबाय नोंथां नै बेलासिनियाथ' जाथ'वाखै‌‌।
आदसा ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो नोंथां फुङाव?
समाव बिदिनो खांख्रिखलाजों आलुजों एवनाय ओमफ्राय आलु बाथोन आरो नोंथां‌‌। औ नोंथां फ्रियालाय दङ।
आदसा नोंथाङा फ्रिब्ला आं मोनसे टपिकसो लाना फैदोंमोन आरो ना नोंथांनिसिम।
औ औ औ फोरमायनो हागोन नोंथां।
टपिकआ बेनो जे जोङा हान्था मेलाया दानि जुगावहाय बांबोनायनि फ्राय जोङो बिदिनो मा मा गोहोम जानायखौ जोङो नुनो मोनसै बेनि सायाव नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
हागोन हागोन नोंथां अब्ला आं नोंथांनिसिम एसे फोरमायना होनसै हान्था मेलानि‌ ए आथिखालाव हान्था मेला फैनायनि जुहुदै माबोरै गोहोम जादों। मा होनदों जोंहा हान्था मेला बेफोरबायदिनो हान्था मेला बुङोब्ला जोंहा मा होनदों थांलाय फैलायनि थाखाय जोंहा आथिखालनि जुगाव गोबांथार बिदिनो गारि मथरा ओंखारनो हमबाय नोंगौ ना नङा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
औ गोबांथार जों बिदिनो गुबुन गुबुन गारिफोर जोङो नुनो मोनसै दा बैफोरनिफ्राय गनाय गारिफोरनिफ्राय गनाय उखुन्दै बेफोरजोंबो मा होनदों जोंनि ओ आ आबहावायाव बा मिथिंगायाव जों गोबांथार बिदिनो ओ बांद्राय गा-गारि मथर बांनाय बा बांद्राय आथिखालाव हान्था मेलानि जुग जुगिदियै मा होन्दों जोंनि मिथिंगाखौहाय गोबां बेफोरबायदि गेब्रेंनायखौ जों नुनो मोनसै आरो बैफोरनि ओ गनाय उखुन्दैनिफ्रायनो। आरो मा होनदों बेफोरबायदिनो जोंना आथिखालनि जुगावहाय बेफोरबायदिनो ओ बांद्राय हान्था मेला बां ओ बिदिनो हान थामेला जानायनि जाउनाव मा होनदों जोंना दंफां लांफाय दानफायलांनाय बिदिनो लामा बानायनो थाखाय हान्था मेलाायनि राहाफोरखौ बानायनो थाखाय मा होनदों लामा बानायनाय। लामा बानायनाय होन। आरो बेफोरबायदिनो मा होनदों दंफांफोरखौ दानफ्रायनाय जायोना लामा बानायनो थाखायथ' बेफोरबायदिनो। ओ बेफोरबायदिनि जुगुदिबो जोंनि मिथिंगायावहायबो बेफोरबायदिनो गोबां ओ ओंहो दंफां दानफायनायनि जाउनाव मिथिंगायाव एफेक्ट जाहोयो बेयो आरोना नोंथां। औ आरोबाव मा होनदों ओ जोंनि सुबुंनि जिउआवबो बेफोरबायदिनो गोबां अक्सिजेनफोरनि खम जायो आरोना नोंथां बै फोर जोङो मिथिंगानि दंफांफोरखौ दानफायोब्ला जोंनि थाखायनो औ जोंनि थाखाय जोबोद खहा बेफोरो आरोबाव मा होनबावदों बेफोरबायदिनो हान्था मेला बुङोब्ला आथिखालनि जुगाव बेफोरबायदिनो गोबांथार जोङो दैनि जाहाज जों नुनो मोनो नंगौना नङा नोंथां औ नंगौ औ औ गोबां जों बेफोरबायदिनो गिदिर गिदिर जाहाजफोरखौ जोङो हान्था मेलानि थाखाय बा हान्था मेलानि राहायाव बाहायनाय खौ जों नुनो मोनदों दा बैफोरनिफ्राय गनाय उखुन्दैफ्राबो मा होनदों
एफेक्ट होनायानो मा होनदों जे जेब्लानाखि मा होनदों नय बै उफुनिफ्राय इफेक्ट होयो अब्ला मा होनदों जोंनि सुबुंनि जिउआवबो गोबांथार जोंनि दै जानायखौ जों नुनो मोनो मानोना मा होनदों दंफां लाइफांफोरनिफ्रायनो जों मा होनदों जिउ गोनां जिबफ्रा बा जिउ गोनां सुबुंफ्रा बैफोरनिफ्राय गनाय अक्सिजेनखौ जों लायो। मानोना दंफांफ्रा दंफां लाइफांफ्रा मा होनदों अ सिम हगारनानै नोंथां जोबबायथ बेखौ दानफायोब्लाथ जोंनि थाखायनो जोबोद गोहोमखौ लाबोयो आरोना औ नोंथां औ। औ आरोबाव मा होनदों बेफोरबायदिनो गोबांथार हान्थामेलानि राहायाव जोङो जोंनि सुबुं जिउ-सुबुंनि जिउखौ बा जिउ गोनां जिउ खौहाय जों गोबांथार नुनो मोनो।
दा नोंथाङाबो ससेसो बुंनो हाबावगोन नामा नोंथां नोंथांनिफ्राय
औ हागोन नोंथां अब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो।
औ नोंथां होमबा आं फोरमायनोसै ने नोंथां?
औ
जोंहा बिदिनो हान्था मेलानि राहाफोरा बांबोनाय लोगो लोगोनो जोंहा बिदिनो बिदुंफोराबो बारा जानो ह हमबाय मानो होनोब्ला बिदिनो जोंहा गोबां आथिखालनि जुगाव गारि मथरफोरखौ जोङो नुनो मोनसै बा उरां जाहाजफोर जोङो नुनो मोनसै बा नावफोरखौ जोङो नुनो मोन जायनि जाहोनाव जोंहा बिदिनो गोबां आबहावाफोर गेब्रेंनायखौबो जोङो नुनो मोनो। हान्था मेलानि राहाजों आरो हान्था मेलाफोर हान्था मेलानि राहाफोरा जेरै नाव नावआव जेब्ला जोङो बिदिनो गाखोयोब्ला बिदिनो गोजान नामा हान्थियोब्ला जोंहा बिदिनो गोबां माल बुस्थुफोरखौ दैयावनो गारलांनाय जायो नं नंगौ ना नङा नोंथां औ ओमफाय बैफोर मैलाफोराबो बिदिनो आबहावानि दैफोरखौ मैला खालामो आरो। जायनि थाखाय बिदिनो हान्था मेलाफोरा दानि जुगाव जों गोहोम खोख्लैदों आरो जोङो नुबावो जे बिदिनो गोबां सुबुंफोरा गोजान गोजान हान्थियो हान्था मेला नि राहाफोरजों बेफोरबो गोबां लामा सामाफोराव दाखोर दाला गारनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो नंगौना नङा औ बैफोराहाय बिदिनो गोबां आबहावाफोरखौ मैला खालामो आरो हान्था मेलाफ्रा आरो जोङो बिदिनो गोबां आथिखालनि जुगाव जोङो बिदिनो गोबां गिदिर गिदिर ओ हान्था मेलाफोर बानायनायखौ जोंङो नुनो मोनो जेरै गारि मथर गारि मथरफोरखौ बानायनो थाखाय बिसोरो गोबां लहाफोरखौ सावनाय जायो नङाथां
नंगौ नंगौ नोंथां नोंगौ
बुस्थुफोरखौ सावनाय जायो आरो बैफोर सावनायजोंनो लोगोसे जोंना ओ बिदिनो गोबां आबहावाफोरा गेब्रेङो आरो आथिखालनि जुगाव बिदिनो हान्था मेलाया दानि जुगावहाय गोबां बिदिनो गोहोम खोख्लैनायखौ जो नुनो मोनदों मानोना जों बिदिनो गारि मथरफोरखौ खायफाया बिदिनो गोबां उखुन्दै गनायखौ जोङो नुनो मोनो नंगौ ना नङा नोंथां
औ औ औ
जेरै होननो थाङोब्ला जोङो दामफारफोर बा ट्रेक्टरफोर बा जोङो बिदिनो जिसिपिफोरखौनो होन बेफोरनिफ्राय गोबां उखुन्दै गनायखौ जोङो नुनो मोननाय नंगौ ना नङा नोंथां बैफोरनिफ्राय गनाय जायो। बैफोरनिफ्राय गनाय जायो उखुन्दैफोरा जोंनि आबहावाफोरखौ गेब्रें खालामो हान्था मेलानि गेजेरजोंनो ओमफ्राय बिदिनो गोजान गोजान लामा हान्थिदोंब्लाबो बिदिनो गोबां ओ ओ बिदिनो गोबां उखुन्दै गहोलांनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो। जाय दानि जुगावहाय बिदिनो गोबां गोहोम खोख्लैनायखौ जोङो नुनो मोन्दों नङा नोंथां
नोंगौ नोंगौ
आरो जोंहा बिदिनो हान्थ मेलानि लोगोफोर होनोब्लाथ' जोंहा बिदिनो गोबां नुबावो जे ओ बिदिनो आथिखालनि जुगाव बिदिनो गोबां ओ हान्थाामेलानि राहाफोरा गोबां बांबोननिफ्राय बांबोगासिनो दं जाय सुबुंफोराबो बांबोनायनिफ्राय बांबोगासिनो दं। बिसिनि थाखाय हान्था मेलाया ओ बुजानि ए एसेनिफ्राय बुरजा बुजानिफ्राय एसे नांबोगासिनो जाबोगासिनो दं ना नोंथां जायनि थाखाय जोंहा बिदिनो हान्थाामेलाफोर खारनो थाखाय जोंहा लामा बानायनाय जायो। बै लामा बानायनाय समावबो जोंहा बिदिनो गोबां बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनाय जायो। आरो बिफां लाइफांफोरखौ जोङो दानफायनानै जोङो बिदिनो बेफोरखौ गायफिननायबो जाया लामा सेर सेर मानोना डाइरेक्ट बेफोरखौ दानस' खांनानैसो गारहरनाय जायो जायनि थाखाय जोंहा बिदिनो गोबां खहा जानायखौ जोङो नुनो मोनो। मानोना बैफोर दंफां लाइफांनिफ्रायसो जोंहा बिदिनो हां मोन हांखौहाय जोङो लानो हायो दंफांनि बिलाइनिफ्रायसो माबा अक्सिजेनखौ जोङो मोनो दंफांनिफ्रायसो बिदिनो गोबां बिदिनो खामिनायनि राहाफोरावहाय बिदिनो गोबां गोहोम गोग्लैनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो जोङो बिदिनो हान्था मेलानि राहायावहाय जोंहा बिदिनो गोबां दैफोर मैला जानायखौबो जोङो नुनो मोनदों जेरै होननो थाङोब्ला जोंहा बिदिनो बबाफोर दालां बानायब्ला दै गेजेर जोंनो हान्थामेला खानोनो थाखाय बैफोरावबो बिदिनो गोबां गोहोम खग्लैनायखौ जों नुनो मोनदों
आरो जोंहा बिदिनो हान्था मेलानि राहाखौ हायो हान्थ मेला थाङोबा जोंहा बिदिनो गोबां लामा सामा बारनायावबो सोरहाबा हाफोर थांनायखौ जोङो नुनो मोनदों जाय सुबुंफोरा बैफोराव आबाद मावनानै जायोमोन बैफोरनि जायावबो बेफोरो गोबां गोहोम खो ख्लैनायखौ जोुनो मोनदों आरो नोंथां
औ
औ आरो जोंहा बिदिनो लासै लासै गोबांनिफ्राय गोबां गोबांनिफ्राय गोबां हान्थाामेलाफोरा बारायलाङोब्ला जोंहा बुहुमफोराबो जोबस्रांलांनो हमगौ मानोना बैफोर हान्था मेेलाया गोबां बाङोब्ला बिदिनो गोबां पलिउसनफोरखौ जानायखौ जोङो नुनो मोनगोन। जायनि जाहोनाव जोंहा दंफां लाइफांफ्रा ओ खमायलां जों नुनो मोनगोन आला नथां आरो बैफोरजोंनो बिदिनो गोबां ओ सुस्रांलांबो हागौ आरो बेफोरबायदि हान्था मेलानो राहाफोरा बांबोबाय थायोब्लाथ' जोंहा बिदिनो जिब जुनारफोराबो थांनानै थानो हानाय नङा आरो मान जिब जुनार थांनानै था थियाबो थांनानै थानो हानाय नङा नङा नङाथां औ बेफोर आरोना हान्था मेलानि जाब्रब बिदिनो गोहोम खोख्लैग्राफोरा आरो हान्था मेलानि गोहोमखौ गोग्लैग्राफोराथ' बिदिनो गोबां दंबावो आरो जेरै होनो थांबावोब्ला जोंहा बिदिनो ओ जोंहा बिदिनो सं ओ आथिखालनि जुगाव जोंहा बिदिनो गोबां ओ गारि मथरफोरखौबो जोङो नुनो मोनखाबाय। जायनि थाखाय जोंहा बिदिनो गोबां पलिउसनफोरखौ जोङो नायनो गोनां जायो दा जो बबेबा बिदिनो सिटिया सिटि एरियाफोराव नायनो थाङोब्ला बिदिनो गोबां पलिउसनफोर जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां बेफोरायो बिदिनो गोबां गोहोम खोख्लैयो आरो आरो जोङो बिदिनो नायनो थांबावबा गामि ओनसोलफोराव बेफोरो बांद्राय एथ'बां पलिउसन खालामा आरोना नोंथां औ नाथाय जोङो टि एरियाफोराव नायोब्ला बैफोरावहाय बिखौनो गोबां पलिउसन नुनो मोनो। मानोना बैफोर हान्था मेलानि गेजेरजोंनो जे बेैफोर गारि मथरफोरनि जे गनाय खुन्दैफोरानो ओ बिदिनो गोबां ओ गामि ओ ओनसोलफोरावहाय बिदिनो जोङा सिटि एरियाफोराव बिदिनो गोबां ओ खारलाय खारलाया फैलाय जाबाय खारनायनि जाहोनाव बेफोरबायदि जेंनाफोरा सोमजियो आरो हान्था मेलानि गेजेराव औ आरो आथिखालनि जुगाव जों नायनो थाङोब्ला बिदिनो हान्था मेलाखौहाय बिदिनो फ्राय गोबां सुबुङानो बाहायो गोबां सुबङानो माने आथिखालनि जुगाव बे बुहुमाव थानाय गासैबो सुबुं फोरानो बाहायो आरो ना हान्था मेलाखौ मानोना बे हान्था मेलानि राहाफोरानो दानि जुगाव गोरलै जानानै फैदों आरो बेफोर गोरलैनि जाहोनावनो दानि जुगावहाय बिदिनो हान्था मेेलाया गोबां बांबोनायनि लोगो लोगोनो जोंहा बिदिनो गोबां पलिसनफोर जानायखौ जोङो नुनो मोनदों बा हाब हा राहांफोर गेब्रेनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ना नोंथां बैफोरनि गेजेरजोंनो
औ औ औ
आरो जोंहा बिदिनो नायनो थांबावोब्ला जोंहा बिदिनो गोबां दंबावो आरोना नोंथां औ आरो बिदिनो आबा ओ बिदिनो जोङो नायनो थांबावोब्ला जोंहा बिदिनो गोबां आथिखालनि जुगावहाय बिदिनो गोबां गारि मथरबो जोङो नुनो मोनो जायनि जाहोनाव बेफोरनि गारि मथ फोरनि थाखाय जोंहा बिदिनो लामाफोरखौ नांगौ जायो। गोलाव गोलाव लामाफोर बा फाखाफोर लामाफोरखौ जोङो नांगौ जायो आरो ना नोंथां। बैफोरखौ बानायनायनि थाखायबो जोंहा बिदिनो गोबां ओ बाला अन्थाइफोर नांगौ बैफोरजों जे ओ बिदिनो सावगारनाय जे बैफोरनिफ्राय जे थावफोरनिफ्राय अक्सिजेनफोर अ थावफोरनिफ्राय जे गनाय उखुन्दैफोर बेफोर बिदिनो गोबां गोहोम खोख्लैयो आरोना नोंथां। औ जोङो बेफोर गारि हान था मेलानि गोहोमफोर जानायखौ जोङो लारायबाबो फोजोबनो हाया नोंथां नंगौना नङा?
नोंगौ
जों बेफोरखौ खुगानि रावफोरजोंनो फोजोबनो हाया सानसेनिबा साननैनि गेजेरावनो जोङो बैफोरखौ गोबाव सम नांगोन आरोना नोंथां फोजोबनो थाखाय। औ औ जाहा बिदिनो दायो समाबो जानानै फैबाय दा नोंथांजों दसे सम आङो सावरायलायनानै आं जोबोद गोजोन्नाय मोनदों नोंथां दे बिदिब्ला
हामबायसो